हेलौ नोंथां
हेलौ
हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां खोनादों ना नोंथाङा नोंथाङा माबोरै दं दासान्दि
ओ मोजाङैनो दं नोंथां मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव
औ नोंथां नोंथांजों आं दान्दिसे जे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां?
अ सावरायज जागोन दे नोंथां दे सावरायजागोन!
नोंथाङा बर'नि दोरोङारि ओंखाम ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा जे नोङो नोंथाङा बबे ओंख्रिखौ साबसिन मोजां मोनो?
बिनि सोमोन्दै नोंथाङा फो आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
जागोन दे नोंथां आं फोरमाय हागोन मानो हाया जानो ओ आङोथ' ओंख्रै बर'नि दोरोङारि संनाय ओंख्रिखौ आं फ्राय मोजां मोनो बिनि गेजेराव आंहा मोनसे बे आ जोबोद मोजां मोननाय ओंख्रियानो जाहैबाय अनला आंदै नोंथां! अनलाजों दाउ! बेखौ जोबोद मोजां मोनो अनला जाव आरो औवा मेवाइ होनानै सङोबाथ' जोबोद गोथावसिन जाथारो! बेखौ आं बिराद मोजां मोनो ओ बिनि संनायाथ ओ बिनि संनायखौबो आङो सोलोंनानै लाथार लाखादों गोदोनो ओ आइ आफामोन बेनिफ्रायनो बे संनायखौबो बोरै सङो बोरै मायो बेफोरखौ आङो सोलोंनानै लाखानाय जादोंमोन ओ बेखौ द गिबियावनो आङो बे बाग्रिं मावब्ला ओ दाउफोरखौ दाउ बेदरफोरजों संनाय नाय जायोब्ला आं दावफोरखौ दाउहाय मोजाङै एवनाय लाग्रोबाय बिनि उनावहाय थाव संख्रि मस्ला हालदै होनानै मोजां एवनानै लाग्रोबाय बिनि उनावहाय आङो आ बे ओंख्रिखौ दै होनानै दसे आङो गोदौ होबाय बेदरखौ मोनहोनो थाखाय बेदरखौ मोनखांनायनि उनाव अन गुन्दैफोरखौ देनाय लाखानाय जाहैदोंमोन नोंथां बे अन गुन्दै देनानै लानायखौ आङो होबाय होनानै दसे सम बेखौ गोदौनो होनाय जायो आरो बिनि उनावहाय आ दसे सम गोदौनो होनानै बेखौ जोंहाथ खारैबो थाखायो बरनि नखराव खारैआबो जोंहा थाखायो सबायाइ खारै बे खारैखौ जोङो सबायनि बै ओ फिथाइनिफ्राय थानाय बे बाख' ओ बिगुरखौ जोङो सावनानै बानायनाय जायो खायफा खायफायाथ ओ थालिर फस्लाजोंबो बानायो आ बेस खारैखौ होनानै दसे सम जोङो गोदौनो होनाय जायो गोदौनाय लोगो लोगो बियो जेब्ला ओ दैया गावनि दैयाबो एसे रानबाय राननानै बिनि उनाव जेब्ला बियो दसे सम गोदौनायनि उनावहाय जों बेखौ मोनबाय होननानै साननानै लानो हायो आरो ओ ओरैनोथ जोबोद गोथाव मोनो आङो अनला ओंख्रिखौ अनलाजों दाउ थादेरबाथ' जोबोद गोथावसिन जाथारो! आ! एसे जोङो खस्थ खालामनो गोनां जायो बे ओंख्रिखौ सङोबा गोबां टाइम समबो गोबां थानाय जायो बे ओंख्रिखौ संबा जोङो खस्थ खालामनो गोनां जाथारो ओरै नोथ बे ओं ओ ओंख्रिया जोंनि बर' नखरनि नखर दाजेननायनि गिबिसिन ओंख्रि होननानै बुंनो हायो जेराव जोंङो हाथासुनि हाबा होयोब्ला अनला ओंख्रिखौनो बर'नि गोदान नखराव गिबिसिन संनाय जायो। बे खौनो ओ जोंङो सासे हिन्जाव गोदाना हौवा गोदाननो संनानै जा होग्रोनाय जायो आरो। बियो जोंनि जोबोद गोनांथार आरो जोंनि दोरोंजों बर'नि दोरोंजों सोमोन्दो था नाय मोनसे जोबोद स्वाद गोनां ओंख्रि बेखौ आं अरायबो मोजां मोनबाय थागोन आरो आंथ ओरैनोबाबो जोबोद गोथाव मोनखायो। ओरैनो नोंथांङा मोजांङै दंङ' नोंथां नोंथांङा अ अ अ अ आ नोंथांखौबो नोंथां थांनिफ्राय ओ मा माबा होनदोंमोन नोंथां आं मोजांङै खोनानो हासै? अ
दे बुं नोंथां।
नोंथांङा नोंथांनिफ्रायबो आं माखासे मिथिनानै लानो लुबैदों नोंथां। आ बर'निनो बे जा संनाय जानाय जाग्रा दारफोरनि बेलायाव नोंथांङा बरनि दोरोंङारि संनाय ओं ख्रिनि बेलायावहाय बबे ओंख्रिखौ साबसिनै मोनो नोंथांङा बिनि सोमोन्दै एसे खोनासंनो लुबैदों नोंथां। निफ्रायबो
औ नोंथां आंङो नारजिजों अमा बे दोरोंङारि ओंख्रि बेखौ आं साबसिन मोनो। मानो होनोब्ला बेयाव नारजि आरो अमा होनाय जायो। अमाया जेथुम मेजेम गोनां बेनि थाखाय जोबोद मिलौहाब गोथाव जाथारदों नोंथां आं बिनि संनायनि सोमोन्दै फोरमायनो लाबाय। गिबियावनो जोंहा नारजि थानो नांगौ नारजि होननानै बुंङोब्ला बेयो फाथोनि बिलाइ। जायखौ
ओम
फाथो बिलाइखौ फोराननाय जायो आरो फोराननानै बेखौ दाबसे जायगायाव दोननानै बेखौ नारजि खालामनाय जायो। बेखौ गोबाव सम दोनहोननो थाखाय फोरानो आरो बेखौ प्लास्टिकफोराव खाथुमनानै दोनो। आरो बेबायदिनो बेखौ बोसोर बोसो सोर जाबाय थानो हायो बे नारजिखौ। दा बे नारजि खौ बेखौनो जोंनो बे नारजि अमा संनायाव नांगौ जायो।
औ
नारजि अमा संनायाव नारजिखौ गिबियावनो सुनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव बेबादिनो माखासे मस्लाफोर होनो थाखाय रेडि खालामनानै लानांगोन बेबादिनो
औ
संख्रि हालदै बानलु आरो गंगार मस्ला हायोब्ला बुरा उद बेफोरखौ बुथुमनानै लाग्रोनोनांगौ बेनि उनाव संनो थाखाय आरोबाव जोंनो नांगोन थाव आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि मस्ला
बेजों लोगोसे जोंहा दै बेखौबो थियारि खालामनानै लाग्रोनो नांगौ आरो फारसेथिं अमा बेदरखौ संनो थाखाय बेखौ मोजां रोखोमै साफा खालामनानै लाग्रोनांगोन जाहाथे बेयाव जेबो मैला थाया मानो होननानै बुङोब्ला अमा बेदराव माखासे
थांगोननि गुन्द्राफोर थायो बेखौ मोजाङै साखोन सिखोनै सुनानै लानो नांगौ
हायोब्ला बे अमाखौ अमा बेदरखौ दै गुदुंजों सुगारनांगौ एबा खम दुंथाय होनानै बेखौ रुगारोब्ला मोजां जायो नोंथां मानो होनोब्ला बेबायदि खालामब्ला बै बेदरा मोजां जायो जानोबो मोजां जायो अब्ला बेखौ संनो थाखाय थियारि खालामनानै लानाय जाबाय दा बेखौ मोनसे आइजेङाव थामहिनबा सारायफोरखौ अगदाबाव जाननानै लाग्रोनो हायो बेनि उनाव बै अगदाबाव होनाय सारायाव थावखौ गिबियाव हरनाय जायो थाव होयोब्ला थावखौ गिबियाव हरनानै बेनि उनाव फानलौ बेबायदिनो सामब्राम बेफोरखौ हरनाय जायो बेनि उनाव बै अमाखौ बे सारायाव हरनाय जायो आरो बेबायदिनो दसे सम खम दुंथाय होनानै एवनाय जायो
उम
लासैयैनो बियो खम दुंथायाइजोंनो मोननो लायो मोननायनि उनाव बेयो दै होयोब्ला साबसिन जायो दै होयोब्ला
औ
बेवहाय माखासे संख्रि मस्ला थाव बायदिफ्रा मोजाङै गोरोबलाङो बेबायदिनो बेयो मोनखांनायनि उनाव बेखौ दाबसे जायगायाव दोननांगौ आइजेंफोराव एबा गामलाफोराव दोननो हायो बेनि उनाव नारजिखौबो आलादायै फोमोननानै लानो हायो नारजिखौ फोमोननो थाखाय गिबियावनो बेखौ मोनसे आइजेंफोराव जेरै थौफोराव
रुनाय जायो एबा संनाय जायो बेनि थाखाय बेवहायबो थावफोरबो होनो हायो थाव नङाब्ला दैजों रुनोबो हायो बेनि उनाव बेवहाय संख्रि संख्रि बेबायदिनो मस्ला हरनो हायो
औ
आरो फानलौ बेखौ होनाय जायो बेनि उनाव बेहाय दै होनाय जायो दै होखांनायनि उनाव बेयाव मोननो थाखाय दसे सम नांगौ मोननाय बायदि मोनबाय मोननायनि उनाव बेहाय खारदै होनो नांगौ मानो होनोब्ला खारदैआसो बे बेखौ मोजाङै मोनहोयो एबा मोजाङै गलि होनो हायो नङाब्ला खारदै होआबा जाया खारदै होखांनायनि उनाव दसे सम दोनहाबनायनि उनाव बेवहाय
अमा बेदरखौ होसननो हायो अमा बेदरखौ होसनखांनायनि उनाव बेखौ मोजाङै खम दुंथाइ होनानै
फुदुंनांगौ जायो बेनि उनाव बियो मोननो लायो दा मोननायनि उनावबो बेखौ माखासे बिनि खारदैनि बिबां बेबायदिनो संख्रिनि बिबां आरो फानलुनि बिबां बेयो थि जखा जागोननाा जायाखै बेखौ आनजाद नायनानै लानो गोनां जायो जुदि संख्रिया खम नांदोंब्ला बेहाय संख्रि होनो नांगौ
आरो बेबायदिनो खारदैया खम जादोंब्ला खारदैखौ होनो नांगौ एबा खारदैआ बांद्राय जायोब्ला बेहाय दै बिरांखौ बांहोन नांगोन दैनि बिबांखौ बांहोनो थाखाय बेहाय दै रोनांगोन बेबायदिनो बानलुआ नाङाखैब्ला एबा गोसार जायाखैब्ला बेहाय बान्दु होनांगोन बेबायदि खालामनो गोनां जायो आरो नङाब्ला बेहाय बानलुआ गोसारद्राय जाबायब्ला एबा बानलुनि बिफाङा बांद्राय जायोब्ला बेहाय दैफोर होनो हायो मानो होनोब्ला बेबायदि दै होयोब्ला बियो बैनि माखासे